हेल
अ नोंथां मा
नै बिदिनो जिरायगासिनो दा सो नै दुब्लियाव साहा होना हो फैदोंमोन आं एसे खोथिया फुयनाय मानाय सोलिदोंबा
औ
नोंहालाय मा मावदों
नै आंबो दङ ओरैनो
जाखानायफोरा जाबाय
औ जाखांबायमोन बुंजायो
उम मा ओंख्रि मोनजाखो बा आंहाबो नै जाखांबाय फुंनि जाखांबाय
मैथाजों नासो
ओ
ओ नोंथा
दालाय मा मावदोंबा
ओरैनो दंथ'यो दा।
ओ
नोंथाङा ओरैनो दंबा आं नोंथांजों मोननैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन।
अ दे बुं दे नोंथां। मा खोथा दे बुं।
अ ओ बे जोंनि आबाद मावनाय सायावनो रायलायनोसै नामा सावरायनोसै नामा?
जायो आंबो बेखौनो सानदों दाथ' गायना फुनायनि एसे एनै नांखागौना खोथाफोर बुजिलायनाया गावजों गाव सोमोन्दो लालायनाया ओं नोंनिखो आं बासो खोन्थालायबासो मिथिलायो एसेनो।
औ।
दे होनलायदो
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय गायनाय फुनाया सोलिगासिनो जानांगौ।
ओ सोलिगासिनो नै गायगासिनो सोरबा सोरबा
औ नोंथांमोननि ओनसोल नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा माइ गायनाय जायो आरो आबाद मावनाय समावहाय ओ बेफोरबायदिनो हासार बा मिडिसिनफोर होनाय जायो नामा?
ए जोंनियालाय नै माबा फरिमल बिदिनो सोरबा सोरबा बे दै दै माबा दै जायगायाव बावा गायो बिदिनो फरिमल रनजित बिदि जायो आरो बांसिन गायनाया ओमफाय सोरबा सोरबा दै जायगायाव बावा गायो नालाय ओमफाय हासारखौलाय खोथिया फोनालाय बांसिन नाय जायो आरोना एसे खोथियाबो गुरै जायो नालाय बि फि ना मा बिदिनो मोनसे दं आरो एवरि बेबायदिनो
औ।
उम। हासार होबानो थाखायो जे बेनो नोंसिनालाय मा मा बायनाय जायोबा मा मा माइ गायो मा? माय मा माइ गायनानै बांसिन मोननाय जायो?
अ जोंनि ओ जोंनि नैबे एरियायावहाय माबा फरिमल माइखौ बांसिन आबाद मावनायखौ नुनो मोनो ओ मानो होनोब्ला जोंनि ओ जोंना एस से ओ आबाद मावग्रा फोथाराबो एसे गोथौ नालाय बिनिखायनो ओ आरो जोङो बावा माइखौबो फोना दोननाय जायो मानो होनोब्ला जोंना एसे दै लोमो आरो बे बावा माइआ एसे थाब फोनानै दोनो ब्ला एसे जौखांनो हायोब्ला ओ ओ दै लोमलाबो होमबाना बे बावा माइखौ जेबो खालामनो हाया आरो आरो फिथायाबो बांसिन फिथायाबो बांसिन मोननाय होनना नै खोनानो मोनो आरो जे जोंनियाथ' बिथिं हासार बा मिदिसिन बेफोर खौ बांद्राय बाहायनाय जाया
बाहायनाय जायाना ओ मोजां खादांना होमबाथ'
औ मोजाङानो होनजायो
ओ जेब्ला बुंजागोन
दैमाफोर खाथियाव दंदां नामा नोंसिरनिथिं दैमाफोर बोैनायखायबा हासारफोर बांसिन मोनोना
औ औ जोंना बिथिंजाय दैमा दङ खाथि थियावनो आरो दै बोहैबायबो थायो आरो
दे होमबाथ' बिराद हासार मोनो बे बेफोरजोंनो
औ दैमानिफ्राय जोंनाव ओ फैफायो फल' ओ हासार फैफायो आरो
मोजाङानो बिराद माइ मोननो हायोना बिदिफोरहाय हासार होननायनि गोनांथि जाया गायनोबो एसे मोजाङानो जायो
औ औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि माइ एम्फौ मोनसे जायोना जेब्ला जों गायखांनानै माइआ एसे गोसोम गोसोम सोमखोर सोमखोर जाबोयो अब्ला एम्फौ जानायखौ नुनो मोनो ना मोना
ओ मालाबा समाव बिदिनो मोनो बिदिनो आरो सम मालाबा समाव बोसोराव बिदिनो फैयाबो मालाबा समाव बिदिनो दैजों फैफायोना बे एम्फौआ खेबसेलाय जादोंमोन आरो बिदिनो एम्फौआ बिदिनो ओमबाबो लासैनो हारसिंनो खाफिनदों एम्फौआलाय बे बोथोरजों माइ नानायजों माजों जायालासिनो हारसिं खाफिनबाय आरो एम्फौआलाय नोंसिरथिंबो जादों नामा बिदि
औ जोंनि एरियायावबो होनजायो बिदिनो ओ जेब्ला दै बाना ओ जायो अब्ला बे एम्फौखौ फैफानाय नुयो बे एम्फौआ जाहैबाय गोसोम गोसोम
गोसोम गोसोम गोथां गोथां
औ माइ माइ बिलाइबा माइ बिफाङावहाय जोबोद बासथाबना थायो गोसोम गोसोम सोमनो आरो बियो जुदि बा ओ फारसेनिफ्राय जायोबा अब्ला बे रा रानलांनाय बायदि ओ माइ बिलाइानो माने गुफुर जालांजोबो आरो
ओं ओं ओं माइफोर गोरलै गोरलैयाव बांसिन ओं सोमखांनो हाया जायो मायना
औ
माइ फिथाइखौबो बांद्राय मोननाय जाहैला आरो अब्ला
ओ जोंनाबो बिदिनो माइ गोरलैयाव बांसिन नाङो नालाय बे
औ औ बेफोरबायदि ओ जाबाथाय जोंना माइ फिथाइया बांद्राय जा जाबाबो जे एसे खम जायो आरो जोङो मेडिसिन बाहायनांगौ जाय ो आरो अब्लानि समाव
हाया मा हाया जाहैबाय ना
औ
खथ'
ओ बे बे एम्फौआहाय जोंनि बेयावहाय दा दा खोब खम नुनो मोनो
ओं ओं दैनि
दा औ औ
फैबाय ना एम्फौआ बे दै देरनाय समावनो
ओ दानि मानसि ओ दानि आबाद मावनायखौहाय आरो बांसिनबो बेफोरबायदि इउरिया हासार बा माबा मोनसे होनायखौ नुयो ओ नुनो मोनो
ओ
बांसिनानो दाना हासारफोरखौ बाहायो आरो
ओं ओं बेनि थाखायनो आबादफोराबो हासार होआबानो जायि जालांबायना लासै लासै सोलाय गासिनो दं आबादा
आरो बै मालाबा बोसोरफ्राव माबा सान अखा मोननायनि थाखाय माइ जाफुनाय समावनो अखा मोनैजों रानलाङोना हायाबो गावस्राला जेबो जेराव प्रब्लेम जादों नामा नोंसोरनिथिं
औ जोंनिथिंबो जानाय बिदि जानायखौ नुनो मोनो ।
उम
ओ जेब्ला ओ सान्दुं दुंगोन अब्ला बांद्राय सान्दुं दुंबाय थाबाथ' जोंनि बे एरियावहाय माइखौनो गायनो हाया जायो । औ बिदिब्ला जोङो दैनि मिसिं बा हाखरफोरनिफ्राय बेफोरबायदिनो सारनानैसो जोङो गायनांगौ जायो आरो ।
ए
अखाखौ नेबाय थाब्लाबोथ' जोंना जानाय नङा नङा मानो होनबा बोथोरा बोथोरा थांगौबा जोंना माइआ बांद्राय मोजां
बेफोरनि सायावसो नालाय
औ बिनिखायनो बेफोरबायदिनो बोथोर थोर मोजांबा आरो जुदि दैफोर गैयाब्लाबो एसे बेब'स्था खालामनानै जों गायनांगौ जायो आरो
औ औ आरो माबाफोर बेब'स्था लाबावनाय आनाय जायो नामा नोंसिनिथिं?
ओ बेबस्थायालाय बेफोरबाय दिनोसै
बिदिनो नाला माबा माबि दोननानै बिदिनो दंग' संग' दोननानै
औ बेफोरबायदिनो ओ जुदि नालाफोर खाथि नालाफोर खाथियाव दङब्ला नालाफोरनिफ्राय लाबोनाय जायो आरो फख्रिफोर खाथ थियाव दङबा फुख्रिफोरनिफ्राय सारनाय जायो ।
आरो जोङो बेफोरबाय दिनो दै मथर बा मिसिंफोरजों सारनाय जायो आरो
ओ दाबायदि बोथोराव गायनो मोनबा जोबोद मोजां होननायनै मिथिनो मोनो आरो
गरमाबो खम जायो आरो दैफोराबो मोजां नांगौ समाव अखा हानाय मानाय
औ औ
मानसिबो मोनो गायनो मानो
औ बे दिनो होनजायो। ओ नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदि दै बा इफोरबायदि खालामनानै गायनाय जायो नामा?
ओ जोंथिबो बिदिनो गायनाय जायो माने खन्द' खन्द' दंग आव गालां नानै दैनि नांगौ जायो नालाय सम सम मालाबा समाव रानथाब थारो। गायनोबो ओंखायनो बेखौनो खाथिनिफाय बोनानै गायनाय जायो आरो मटरजों माजों।
अ दे अब्ला जोंना नोंथां समाबो जाना फैबाय नङा होमब्ला। नोंथांजों सावरायनानै मोज जां मोनबाय।
ओं गोजोननाय थाबाय। दे